हेल'
ओ‌ नोंथां हेलौ औ नोंथां खोनादोंना
खोनादों ना नोंथाङा
मा खालादों नोंथाङालाय
अ आङो नै नोंथां ओरैनो दङ
औ फ्रिदा नोंथाङा
औ फ्रियैनो दं आङो
अ बिदिब्ला सावरायजागोन ना होमबा नोंथां
औ नोंथां सावरायनो हागोन
बिदिब्ला ओ दायो जोङो ओ बर'फोरनि संसार जानायनि सोमोन्दैनो एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां
औ जायो नोंथां माने बेथ' जोबोद मोजां आयदा मानो होनोबा बर'फोरा माबायदि संसार जायोमोन बेनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनगोन बे सावरायनायनि गेजेरजों नङा होमबा
औ दा नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो नामा नोंथां
औ जागोन उम दा बर'फोरनि संसार जानाय होनोब्ला जों सिगांनिखौ एसे रायखांग्रोनांगोन दानिखौल'बा जों बुजि बुजिनो हानाय नङा बर'फोरनि संसार होनोब्ला जों सिगां समाव बर'फोरा गाहायै मा होनो टिबडनिफ्राय फैदों होननानै जों मिथिनो मोनो टिबड मंग'लिया हादरनिफ्राय ओरै चाइना चाइनानि गाहायजों नेपालजों लोगोसे ओरै तिबडनि माबाथिंजाय बारमिस आइमेननो ओरै मा होनो जोंहा मंग'लिया मंग'लियानिफ्राय ओंखारबोदों आरो फोरा दा बिदिनो दाब दाब जायगाफोराव माने थानानै संसार जाबोदों जेरै दा जों आसामाव माखासे दङ माखासे जोङो ओरै बे हारिनिनो दालाय हिसाबै नागा ओरैजाय दिमापुर ओरै नेपाल ओरै जों वेस्ट बेंगल आरो माखासे जोङो ओरै खोला ओनसोलाव थानाय दैखंखला बैसोर बायदि ओनसोलाव थानानै आथिखालाव बर'फोरा संसार जागासिनो बेबायदिनो सिगां समनिफ्रायनो बर'फ्रा ज' ज'यै मोनसे गामि सोरजिनानै जायगाफोरखौ बानायनानै लादों जाय जायगायाव माने आबादनि जायगा बेफोरबायदि जायगाफोरखौ सायख'नानै आबाद मावनो थाखाय सुबिदा बेफोरबायदि जायगायाव थुबुरै
औ
रायजो जानायखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां नोंथाङा खोनागासिनो ना
खोनादों औ नोंथां
औ दा बिसोरो आबाद गाहाय हारि बेनिखायनो आबादनि सायावनो सोनारनानै संसार जायो दा आबाद होनोबा जोंहा माखासे गाहायै माइ आबादखौनो मावनाय जायो ओमफ्राय माखासे जों माइजों लोगोसे जानो मैगं थाइगं जेरै आथिखालाव मोननो हानाय मैगं जेरै लाव खुमब्रा जोगोनार भेन्दि आरो बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ मावो आबादफोरखौ मावो जेरै फाथो फाथो सबाय सिबिं बैफोरबायदिखौ बोथोर लायो बोथोर माने सुबिदा नायनानै बर'फोरा आबादखौ मावो आरो नोंथां
ए
दा आबादजोंनो जोंनि संसारा सोलियो बिनिफ्राय जोङो लानो हाबावो बर'फोरनाव माखासे ओ धोरोमारि रंजानाय फालिनाय दङ जेरै फोरबो हिसाबै जोंहा बैसागु मागो बेफोरखौ माने आलदा आलादा नेमै माने फालिनाय जायो आरो खाथि गासा माइ आबादखौनो लानानै जोङो ओरैबायदि मोनबावो माइ गायबाय हाल जांख्रा मोनसे थाबाय खाथि गासा थाबाय ओंखाम गोरलै थाबाय आरो बेनि उनाव मागो बेफोरबायदिनो माने आलदा आलादायै फोरबोफोरखौ खुङो आरो ज' ज'यै रंजायो आरो दा जोंहा आरो मोननो हाबावो बर'फोरा बेजों बेयावल' थाबथानानै थायाखै बर'फोरा गावसिनि गाननो थाखाय सि जोम सोरजिनानै लादों दा बेसोर सि जोमखौबो बर' आइजोफोरानो गावसिनि आखाइजों दां दानानै लायो जेरै थार्द बेनि थाखाय थार्द नांगोन माखु नांगोन साल खुन्था नांगोन खुन्दुं नांगोन आरोे माखासे फिसा फिसा गोनां जानाय मुवाफोरखौ गावसोरनो मिथिंगानि फ्राय सोरजिनानै लादों होननानै जों मोननो हायो आरो नोंथां
औ औ
खोनागासिनो ना नोंथाङा
औ खोनादों
औ नोंथांनिखौ आवाजखौ फिसा खोनाफैदों
औ दा बेबायदिनो बर'फोरा औ दा बेबायदिनो बर'फोरा आथिखालाव जोङो एसे सोलायसिननायखौ नुनो मोनदों समजों लोगोसे
औ
सिगां समाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेरै हान्था मेलानि थाखाय नांगौबायदि लामाफोरखौ जों मोननो सुबिदा नङामोन लामा दंब्लाबो माने मोजां लामा गैयामोन दा बेफोरबो सोलायबोबाय समजों लोगोसे आरो आथिखालाव जों रायखांनो गोनां सोलोंथाइ जेराव सोलोंथायानो बयनिबो गुदि सासे मानसिनि जिउआव दा बेखौबो जोंनि आथिखालनि लाइमोन बर'फोरा बा जोंनि सिनियर माखासे सारमोन मेदाम माने ओ सोलोंथाइनि फारसे जों हारिनि गोजौ फारसे दैखांनानै लांगासिनो आरो आथिखालनि लाइमोनफोराबो फरायनायनि गेजेरजों गाव गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनगासिनो आरो समाजखौबो मोजाङै दैदेननो नाजागासिनो होननानै आं सानो आरो दा नों नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन बे समाव बर'फोरनि रायजो जानाय नङा होमबा
औ नोंथाङाथ' गोबां खोथाखौनो फोरमायजोबखाबाय दा बेनि गेजेराव आं एसेबां मानि फोरमायनो हागोन होनना साना थेवब्लाबो आं बेखौनो बुंनो हागोन जे जोंनि बर' समाज होननानै बुङोबा जोङो गाहायै जोङो जोंनि भारत हादोराव थानायखौनो जों गाहायै जों मोनथिगौ दा बेनि अनगायैबो जोङो भारत हादरनि अनगायै जोङो जुदि गुबुन हादोरावबो नायनो थाङोबा जोङो बेबायदिनो नेपाल जाय भुटान बेनिफ्राय जोंना बेफोरबायदियाव जोङो दासिमबो माने बर'फोर थानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेखौनो जों बुंनो हायो जेनेबा जों बिदिब्ला जोंनि बर' समाजा गोबां जायगायावनो गोसारनानै दङ जेरैबायदि जोंनि भारत हादरनि बाहेरायावबो जुदि दङब्ला बिदिथ' गोबां गुबुन गुबुन माबायाव दङ नालाय गोबां दङ आरो बेखौ बुंनो हागोन दा बेनिफ्राय जुदि जों बुंनो थाङोब्ला जों हारिु मादाव जों आसामखौ गाहाय होननानै बुंनो हायो बर' समाज थानायखौ आरो गाहाय जों जुदि जायगा नङाबा जों आब'खौ बुंनो हायो आरो आसामखौ दा आसामनि अनगायैबो जोङो मेघालय अरुनाचल बा बायदिसिना जायगाफ्रावबा दङ आरो जोंनि बर'
औ नोंथां र' आं मोननैसो खोन्थाबावनो बे समाव आं खोब मोजां खोथा गोसोखांनो हादों दा बर' होनोबा जोंहा खुद माने गावनि आंगो राव नङा होमबा नोंथां जाय रावनि गेजे गेजेरजों गासैबो जोंनि जेंना बा जोंनि गोसोनि साननाय जोंनि मावनाय बेफोरखौ जों बुंनानै एक्सप्रेस खालामनानै जों गावजों गाव बुजिलायनो हायो बे मोनसे जोबोद गोनां माने जोंनि जिउआव गोनांथार मोनसे बाहागो जेराव राव गैयाब्ला जों मोन से मिथिनो गोनांफोरखौ बा फोरमायनो गोनांफोरखौ फोरमायनो हानाय नङामोन दा बेनिखायनो बर'फोराबो गावनि आंगो मोनसे राव दंखायो जाय रावजों माने बुङोब्ला गुबुन सासे बर'आ माने गोरलैयैनो बुजिनो हायो गोरलैयैनो बेनि फिननायखौ होफिननो हायो सोंनायनि फिनायखौ नङा होमबा नोंथां औ दा बेजों लोगोसे जोङो माखासे जारिमिन आयदायाव थाङोब्ला बर'फोरा ओ माखासे रावजों लोगोसे लिरनाय हांखो माने बे स्टेबोल गैयामोन दा भारत हादरनि सिङाव माने जों डिमान्ड खालामदों हनै बोरमा फैदों दा बेबायदि ओ सिगां समाव जों माखासे दुखु गोनां जाथायबो जों मोननो हायो जेराव रावनि थाखायनो गोबां जोंनि बर' लाइमोनफोर बा ओ मोजां मोनग्रा हारिनि साननो गोरों बिथांमोनहा माने जिउनि दान होनानैबो ओ थांनो गोनां जाबाय दा बेफोर मोनसे गावजों गाव माने जुजिलायनायनि गेजेरजों दिनै जों मोनसे दब देब' नागि हांखोखौ जोङो आथिखाल बाहायनानै जेराव भारतनि संबिधानावबो जों थिखोननानै लानो हाबाय। बर'फोरा बिदि हांखो दं। दा बिनि थाखायनो जोङो बोसोरफ्रामबो मोननो हायो बर'नि माखासे लिरगिरि बिथांमोनहा बेनि गेजेरजोंनो साइद एकाडेमि बा आसाम गौरब बान्था बेफोरबायदि लिरनायनि गेजेरजों बा हारिनि ओ सोदोमस्रिखौ फोरमायनायनि गेजेरजों संसार जानायनि माखासे जायफोर जोंनि लिरनायनि गेजेराव बेरखाङो बेफोर बेफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो खुद जोंनि संसार जानायनि माखासे रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो आरोना। आथिखालाव बे लिरनाय फरायनायनि गेजेरजों दा बेबावबो जों मुलाम्फा ओ आथिखालाव भारत सरखारारनिफ्राय लानो हायो जोंनि लाइमोनफोराबो बेजों लोगोसे जोङो मोननो हाबावो बर'फोरा आथिखालाव माने गोबां सिगां समनिफ्राय सोलायबोबाय। जों सिगां समाव बर'फोरा आबाद मावनो थाखाय गोबां ओ माने हालेवनो बा न'खर सालायनो थाखाय जेरै दाहोना रुवाथि लानाय बेफोरबायदि खौ जों नुनो मोनोमोन। दा बेफोरबायदिसिम जोंनि संसाराव गैलिया दा जोंहा मदार्न जुगजों खारफानो सोलोंबाय आरो सोलोंनांगौ